आंनि औ नोंथां।
औ औ खोनादों।
औ अब्ला आं नोंखौ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंजों हाल जांख्रा आबादारि सुबुंफोरनि मोनसे हाल जांख्रानि सायाव सावरायनो। नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन। अब्ला नोंथाङा सावरायनो हागोन? औ अब्ला जोङो हाल जांख्रा होनना बुङोब्ला जोंनि आ आबाद मावनानै जाय समाव जोंना आबादा जोब हैयो बेयाव बे हाबा खौ बा बे हाबाफारिखौ लाहैनायखौ जोङो मिथियो। नङा होनबासै? अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथांनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो। आरो माबोरै लायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होदो?
औ ओ। हाल जांख्रा होननानै बुंनो थाङोबाथ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों आबादारिफोरनाव सोलिबोनाय मोनसे खामानि बियो।
नंगौ।
गोदोनि गोदोनि समाव बयखौबो नुयोमोन बयनावबो जायोमोन। नाथाय दानि दिनाव एसे गोदान मुगा जाहैबाय नालाय एसे सालायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
न
बिदिनो हाल जांख्रा होननानै बुङबाथ जाय आबाद मावखांनानै जाखिनि थानानै जाखिनि बासिनाय एसे गायनो गोनां आबाद फोथार माने बेयाव जों आग्लायनाय खोथिया थिलि। खोथिया थिलिफोर होननानै बुङोना
नंगौ नंगौ।
औ माने बेखौनो ओ एसे थानाय आग्लायनायखौ जमायै गायनायखौनो लास्टाव ज ज बा सावरि बादालि बेफोरबायदि माने गामिनि बयहाबो थानाय मानसिफोरा ज जानानै लोगो नांनानै मे गायनायखौ होनो आरो बे हाल जांख्रां जांख्रयाव बयबो ज ज गायो रंजायो बाजायो हाब्रु फुन लायो बेफोरबायदिनो माने रंजा खुसियै बे आबाद जोबनायखौ बिदाय होनाय बायदि जायो आरो जेनेबा गायजोबनायनि लास्टाव थानाय। बेखौ बेबायदिखौनो जोंनिथिं नुनो मोनो आरो नाथाय दायो एसे जोंनि ओनसोलाव खम जानायखौ आं नुनो मोनो बेखायनो एसे बावगारबायबो। नोंथांमोननिथिं बोरै नोंथाङानो फोरमायनानै होदो।
औ। अब्ला जोङो सुबुं माहारि जायबानाखि आबादारि सुबुं बिसोरो फोरबायदि हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो हाल जुरिनायनिफ्राय लानानै बेखौ जों गायनाय थिनाय जेरैबायदि जों हाल जुरिनायाव जोङो इसे इसोरनि मुं लानानै जों खुलुमनाय बा इसो फोरनि ओ मुंजों जोङो जागाय जेननाय बेफो बेफोरबायदि हाबाफारिया थायो। ओ बे बेफोरबायदि हाबाफारिया बारग'लांनायनि उनाव बारग'लांनायनि उनाव जोबथा जोंना आबाद दारि सुबुंफोरनि मोनसे फोरबोआनो जाहैबाय हाल जांख्रा बे हाल जांख्राया मोन से रंजा बाजानि मोनसे नेमखान्थि होननानै जों सा मिन्थियो जेराव आबादारि सुबुङा बै सानखालि आबाद मावनाया जोबथा बिदाय बायसा जाहैयो जेरैबायदि बिसोरो आबाद फोथारनि बायदिसिना आबादफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव बै सानखालि बिसोरो आ जयैनो लोगो नांनानै बेयाव माखासे सावरिबाद दालि जाब जालायलायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव सुबुं माहारिया जेरैबायदि नाय आं अमा दाउ सिथारनानै ओ बेदर जानाय बा बोथिसे ओंखाम जानाय बा माखासे फाजि जानाय बा लाब्रा जानाय जों बेफोरखौ मिन्थिनानै मोनो आरो बै सानखालि आबादारि सुबुङा ओ जोबथानि थाखाय जोबोद जौ लोंनानै बा जोबोद खुसिजों मोनसे रंजानाय मोसानाय हाबाफारिफोरबो लानाय जायो
औ औ
सानखालि बै आबाद मावनाय जायगायाव बिसोरो हाब्रुजों खुबैलायनाय फुनलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो जेरैबायदि दिनैनि साननिफ्राय जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै आबादारि सुबुंफोरा मोनसे रंजानाय मिनिलायनाय एदावलायनाय बेफोरो हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेनि उनाव आबा दारि सुबुंफोरा बै सानखालिनो ओ जोबथा जानायनि थाखायनो गोबां रंजानानै माखासे जोंनि जौ गिसि जौ गोरान आरो बेफोरबायदिनो दाउ बेदर अमा बायदिसिफोरखौ जोङो ओ खाजा बा भाजि जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे रंजा-बाजाखौ खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जेरैबायदि जोङो नांगोलजों हालेवनाय बा जायखिजाया आबाद आव बाहायनाय आइजें-आयलाफोरखौ मोजाङै सुस्रांनानै मोजाङै ओ मान खालामनानै बै सानखालि बावनाय थिनाय हाबाफारिखौ लानानै ओ मोजाङै जोथोनै दोननाय हाबाफारिखौबो जोङो नुनाय जायो। आ अब्ला आं एसे-एसेखौनो फोरमायबाय। अब्ला नोंथाङा बे फोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लाफेरनो बा बाहागो लाफेरदो नामा?
ओ बाहागो लादों होननानै बुंबाथ' लायो लानालाय जोंनावबो बेबायदिनो बयबो ज' ज' रंजा-बाजायैनो बेफोरबायदिनो मिनि-खुसि गेलेलायनानै बेबायदिनो जोबथा बिदाय होनाय जायो आरो आंबो बिदिनो ज' ज' ओंखाम- ओंख्रि जे जालायो बेफोरबायदिनो बयनिबो बेनावल' नङा दि सब गामियावनो सब न'खरावनो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। जोंबो बिदिनो गायबोदों
औ अब्ला आं नोंथांनि बायदियै बै सानफोराव जोङो बै खाजा जानाय बेफोराव जोङो मा मा रोखोमनि खाजाखौ जानायखौ नोंथाङा आ मोनथिनानै मोनदों?
उम जेनेबा गिबियाव बुंनो थाङोबाथ' जों बर'ना अमायानो गिबि बिदिनो गोबां बाय बायदि रोखोमनि संनानै होयो जेरै बिदिनो अमा आलु आरो हांसो, हांसोजों खुमब्राया बांसिन जोंनि मुंदांखा माइ गायनाय बोथोराव हांसोजों खुमब्रा अमा आरो बयलार बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बिदि सायदि माने बेखौ नांगौ बेखौ होनांगौ बैबायदि जेबो माबा डिमान्ड गैया जाय जेरै हायो गोसो खुसियै बेबायदि संनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बायदि बायदि रोखोमनि जों बेबायदि मोनजायो। ए नोंथांमोननि थिंलाय बोरै?
आ नंगौ जोंनिथिं जौ बेदर बेफोर थाखायो बेजों बे जोंनिथिं सबाइं ओं ख्रै ओ दाउला खासि बेफोरबायदि माखासे जिब-जुनारफोरखौबो जोङो बे बेफोरबायदि हाल जांख्रानि समाव जानो थिनानै दोननायखौ जोङो मिथिनानै मोनो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो बै सानखालि रंजा बाजायै बैफोरखौ सिथारनानै जों जानायखौबो नुनो मोनो आरो बेयाव माखासे जायफोर सुबुङा आबाद मावनानै सुबुङानो ज' लोगो नांनानै जायो आरो। बेनिफ्राय ओ सुबुं माहारिया बेफोर हाल जांख्रानि गेजेरजों मोनसे गावखौनो गाव रंजा-बाजा खुसियाव थानाय बेफोरबायदि ओ दुखु-दाहा बै आबाद मावनाय समफोरखौबो बिसोरो बारग'लांनाय बा बावगारलांनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो नङाब्ला आबादारि सुबुङा मोनसे आबाद मावनायनि थाखायनो बायदिसिना जेंना जेंगोना बा बायदिसिना खैफोद आफोदफोर जायो बेफोरखौ लानानै बै सानखालि बिसोरो गोसो खुसियै बा मोनसे ओ गोजोन लानानै बे हाबाफारिखौ रंजा खुसियै लानाय जायो आरो।
औ नंगौ औ
ओ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? ओ बेफोरबायदि रंजा-बाजानि गेजेरजों जोंनि सुबुं माहारिया ओ जों
गासैखौबोथ' नोंथाङा बुंलांजोबबाय बेबायदिनो जोंनि थिंबो ओ दायो बे हाल जां ख्रा हाल जांख्रानि जाबाय नालाय ओ नोंथांमोननि
औ औ
जेनेबा दायो दासिमबो सोलियोना हाल जांख्राया?
औ ओ बे हाल जांख्राया जोंनिथिं आथिखालसिमबो जों खायफा न'खरफ्राव जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरैबायदि जोंनि सु सुबुं माहारिया ओ आथिखालाव जों बांद्राय समनि आंखालनि गेजेरजों ज' ज' खामानि मावनो ओंखारलायनो हायाब्लाबो बा बबेबा न'खर न'खर सुबुं माहारिया लोगो नांनानै बेफोरबायदि हाबाफारि जों लानायखौ नुनो मोनदों। आरो गोदोनि समाव थो जोङो न'खरफ्रोमबो आबाद मावनाय हिसाबै जोङो गासैबो बेफोरबायदि रंजा-बाजायै ओ आबादनि बेफोर हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मो नोमोन नाथाय आथिखालावबो जोङो खायफा न'फोराव जोङो फ्राय नुनो मोनसाबो आरो। जेरैबायदि जोङो। नसुंसेनि सुबुंजोंनो बेनि न'खर बैनि न'खर मावना होलायनानै बदल लालायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनायाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोङो रंजा बाजायै बा बोथिसे जालायनाय बे हाबाफारिया दासिमबो दङ आरो।
औ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
ओं बेखिनियावनो दोनथ'नसै दां।
अब्ला जोंनि सावरायनायखौ। एसेयावनो दोन्थ'नो सान सानबाय होनबा ना नोंथां अ दे गोजोन्थों।